हेलौ नोंथां खोनादों
औ खोनाबाय खोनाबाय नों नोंथाङा दायो मा खालामदों?
दायो कारियाव जोंनि खामानिनि बागै रायलायनो थाखाय रेडि जानाय जानानै दं।
थिगानो दं होमबा जोङो जोंनि बर'नि हारिनि माखासे गाननाय-जोमनाय, दानाय- लुनाय बेफोरनि सोमोनदै एसे रायज्लायनोसै ना?
औ रायलाय जागोन।
ओरैनो जोंनि बर'नि दानाय-लुनायनि सोमोनदैबो जों रायलायनोसै।
औ औ जोंनि बर'नि गाननाय-जोमनाय होनोब्लाथ' गिबियावनो हौवाफोरनि गाननाय- जोमनाय आरो हि फोरनि गाननाय-जोमनाय बाहागो रान
औ
हिनजावफोरनि बेलायाव दखनाखौनो गानो
औ नंगौ
ओमफ्राय हौवाफोरनि बेलायाव जों गाहायै गामसाखौनो हमना लानाय जायो बेनि अनगायैबो ओ दख'नाजों लोगोसे हिन्जावफ्रा ब्लाउस गानफायो जोमग्रा लाफायो ओमफ्राय गाननाय-जोमनाय
जिनि अनगायैबो खोमायाव गाननाय गोदोनायाव गाननाय बिदिनो बर'फोरनि बाहायजानाय गहेनाफोरबो दङ आरो
औ थारैनो नोंथाङा औ नंगौ
नोंथांमोननिथिं हिन्जावफोरनि आरो हौवाफोरनि गाननाय जोमनाया माबायदि
औ नंगौ नोंथाङा थारैनो। नंगौखौनो बुंदों। ओ जोंनिथिंबो बिदिनो दा गाननाय जोमनाय होनबा हौवाफोरनि थाखाय नोंथांमोना बायदिनो जेरै गामसाफ्रा जोंनि बर'नि गाननाय हौवाफोरनि बेनो माने हारिमुजों गोरोब नाय होननानै जों सिगांनिफ्रायनो जेखौ गानबोदों आरो बेजों लोगोसे हिनजावफोरनि थाखाय बिदिनो दख'ना नङा होमबा दा बेयो गासिबो जोंनिथिंबो' सोलियो सलिया नङा दासिमबो सोलियो आरो जोंनि बर' माखासे आइजोफ्रा गानो गोबां आइजोफ्रानो गानो आरो ओ माखासे हाबा खेराइ जानाय समाव आरो बबबा आलासि जाहैनाय समाव
सम
जोंनि गासै बर' हिनजावफ्रा गानो आरो बेखौ न? बेनो आथिखालाव नाथायबा माने मा जादों ओ बर'नि माखासे गाननाय जोमनाय
जेखौ दायोमोन बर'नि न'खरावनो न औ
बेफोरखौ आजिखाल मुगायाव जोंनि न'खरफोराव जिखौ इसानसालियाव दायोमोन नाथाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो नङा होमबा गोबां बिबांनि खमाय खम जाला ओम
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। गोदो गोदायथ' बर' आइजोफोरा दानाय - लुनायाव जोबोद आखा फा आखा - फाखामोन होनना मिथियो माने हरसेनि गेजेरावनो जोहोलावफोरनो दावहायाव थांङोब्ला आर'नाइखौ हरसेनि गेजेरावनो दानानै गोदोनायाव गानहो हरोमोन होननानै खोनानो मोनो बेनिफ्राय बै जि दाबाय थानाय समाव बर' आइजोआ ओ अख्रांयाव दाउ बिरलांनाय बै दाउनि महरखौनो जियाव बेरखांहोयोमोन होनना जों खोनानो मोनो बेनिफ्राय जिग जाय खिजाया आगर जेरै - दावराइ मोख्रेब, फारौ मेगन, दिंखिया आगर, हाजो आगर बर' हिजाव हिनजावफोरा एरनो रोंगौमोन आरो नाथाय आथिखालाव जों जि दानायखौनो नुनो मोनलासै होनोब्लाबो बो गोरोन्थि जानाय नङा। गोदो गोदाय जेरै न'खर - न'खर हरनो माने बर' न'खर न'खर गासैनावबो हिसानसालि नुनो मोनोमोन आरो आथिखालाव गामि दरसेयाव न'खर खमैबो गामि दरसेयाव न'खर से नसेबा नखरनैल सो नोंथांङा नागिरना बिदि थासारिया जानानै फैबाय आरो दा।
औ नंगौ। नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो माने जोंबो जारिमिनाव फरायनो मोनदों नङा होमबा माने जायखौ जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोरनो माने दावहायाव थांनाय समाव नोंथां बुंनाय बेनो माने बर'नि आइजोफोरा बर' जोहोलावफोरनो जे आर'नाइफोरखौ खर'आव खानो थाखाय जान्जियाव खानो थाखाय बेखौ दानानै हरदोंमोन हरसेयावनो नंगौ दा? गोबां बेबायदिनो जोंनि हाथाय बाजार जों नुनो मोनो बेलेग माने बिगियान आरो दारिमिनजों दानाय लुनाय माखासे जि फोरखौ नङा होमबा दा नाथाय बैफोर जि फोराव माने जोंनि बर'नि जेखौ नोंथांङा बुंबाय माने दाउ बिरनाय नुबा बे दाउखौनो आगर एरनाय नङा होमबा दा बेफोर आगरफोर जेरै बर'नि गुबै आगर जेरै फारौ मेगन आरो बिनो हाजो आगर गोबां दङ बर'नि जेखौ बर'फ्रा गावनो माने गावनि आखाइजोंनो गावनो सानखांनानै जेखौ आगर होदोंमोन आरो महर होदोंमोन। बैफोरखौ नुनो थाङाखै आरो
बिदिनो आरो दा माखासे गोदान बिगियाना द फायदों जानाय लुनाय जोंफोराव औ दा बेखायनो आं सानो माने न'खर न'खर बे इसानसालिफ्रा जोंनो थानांगौ।
नङाबा इयुन
इयुन जोलैया आरो बेफोरखौ मिथिनाय नङा जेबो नङा होमबा औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों माने आथिखालाव दाथ' हिसाना माबायदि दाजायो बेखौ मिथिया आथिखालनि जेनेरेसना जेबो मिथिया गोदोथ' गावनो दानानै गावनो गानोमोन जेबो बायनाय जि गानामोन आरो बर'फ्रा हौवानिब्लाबो दानानै गानबाय हिनजावनिब्लाबो दानानै गानबाय आथिखालाव रावबो जि दायि बेनि जाहोननावनो गोबां जिफोरखो बायनानैसो गानो आरो दखनाबालाबो मेसिनाव दानानै दानायखौसो बायो जेनेबा लकेल दानाय गैला आरो आथिखालाव
उम नंगौ ओ बेफोरनो दा बेखायनो जों बेखौ लाखिनांगोन जोंनि हारिमुनि थाखाय आरो जोंनि इयुन फैबाय थानाय इयुन जोलैनि थाखाय बेखौ जों लाखिनांगोन
औ बेफोरखौ लाखिनो थाखाय जों गोदोनि जेफोर दा आगरनि मुं फोर बुंबाय दाउराइ मोख्रेब आगर फारौ मेगन आगर हाजो आगर दा बैफोर आगरफोर खौ जोङो मुंजों लोगोसे आगरा माबायदि नुयो नुनायाव माबायदि बेखौ जों देखायनो हानांगोन उन जोलैफोरनो अब्लासो बिसोर मिथिगोन आरो दाथ' सोरबा सासे सिख्लानो बा गथ'नो देखायोब्ला बे मा आगर बा हाजो आगरा माबाय दि दाउराय मोख्रेब आगरा माबायदि देखायोब्ला इसोर सिनाय नाय नङा बुंनोबो हानाय नङा बिदि थासारि जानानै फैबाय आरो
औ नंगौ थारैनो आरो बै समनि न'खरफोर आरो दानि माखासेबो न'खरफोरबो दङ जायफ्रा गावनि न'आवनो इसानसालियाव जि दानानै माने बाजारफ्राव फानहरदों गोबां राङारि बिथिङावबो हेफाजाब मोनदों नङा होमबा जि दानानै फाननानै गावनि न'खरखौ खुंनाय गोबां जों नुयो माने आरो आजिखालि माने मुगायाव आरोबाव गोदोनि जोंनि इसानसालियाव दानाय जिफोरखौनो ने नांफिनगौ जानाय मानसिफोरखौ अनसायफिननायखौ नुदों आरो जों जोंनि जायगायाव जेरै माइदि होनानै जि दानाय नङा होमबा बेफोरो जि बेफोरखौ अनसायफिननायखौ जोंनि जायगायाव नुनो मोनदों आरो दा नोंसिनियाव माबायदि बिनि
अनसायजानाया माइदि गोनां जि जि दख'ना जोंनि जायगानि अनसायजानाय बिदि बुङोब्लाथ' गोदोनि बायदि गैलाखौनो होनजायो आरो गासैबो न'खरानो माने बायनानैसो गाननायखौ नुनो मोनो गलाफोरनिफ्राय जेरै ओ दख'नायानो होन न'आव गाननाय अग्रं दख'नायानो होन बा लांगा दखनायानो होन फास्रायानो बुं गासैखौबो बायनानै सो गानो आरो न'आव दानाय बुङोब्ला हौवाफोरनि गामसाखौ दायो बेनिफ्राय बै मान होनो थाखाय मान फालि फिसा फिसा बेखौ दायो। सिमपोल जिफोरखौ दायो आरो बै गोलाव गेदेर लांगा गेदेर गेदेर आगर थानाय जिफोर आगरखौथ' एरनायखौ नुनो मोनला बै सादा सिदा सालामाथा बिदि जिखौसो दानायखौ बांद्राय नु नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ औ दा माने जोंनिथिं दङ दायो दासिमबो जेरै नों ओरै थांबा एसे सोनाबहा थांबानो जोंनि बर' न'खरफ्रानो गासैबो न'खरनि उन्दै गथ'फ्राबो जि दानानै फाननायखौ जों न' न'खर न'खर नुहैयो आरो थांबाथाय ओ बिसोरो मोजां मोजां बेसेनाव माने फानहरनानै रां खामायनो हादों जोंबो मिथिदों। सोरनिफ्राय ओ बेखायनो आं सानो माने इसानसालिखौ जों बावनाङा जोंनि हारिमु हिसाबै बेखौबो लाफानांगौ आरो बेखौ जों उन जोलैनोबो दिन्थिलांनांगोन अब्लासो बिसोरबो मिथिगोन बर'नि न'खराव गोदोनिफ्रायनो माबायदि सलियोमोन नङा होमबा? औ बेफोरखौ जों लाखिनांगोन आरो दे होमबा नोंथांजों दानाय लुनाय गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै रायलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो। आरो उन
जोननाय थाबाय साबायखर थाबाय।
साबायखर थाबाय नोंथां।